हेलौ औ औ खोनादों औ औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दा?
फ्रियाथ' फ्रियैनो दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं।
आ ओमफाय ओरैनो खबरा मोजां दा?
खबरा मोजाङानो नोंथां। नै गेजेर मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं ओमफाय नोंथांनालाय?
आंनाबो मोजाङानो दे स' आं नोंथांनाव आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो होननसो जे माने मोनसे खोथा सावरायनायसो कल खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा सावरायनो हागोनबा?
औ औ हागोन नोंथां दाथ' दासान्दिथ' फ्रियानो दं नोंथां ओरैनो। दा खामानि मावथ'वाखैना गरमद्राय।
अ अ औ दा। ओ खोथाया बेनो जाहैबाय जे ओ माने गामियारि आरो माने ओ नोगोरारिफोरनि जा माने ओ थानाय थासारि आरो जिउ खुंनाय थासारि नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हानाया हागोन, औ हानाया हागोन नोंथां। आं जिखिनि मोनथियो जिखिनि माबा नुदों बेखौ माबानो हागोन आरो ना नोंथां फोरमायनो हागोन आरो ना।
औ
गामि गामि ओनसोल होनोबाथ' गामियावथ' माने सुबुंफोरा आबाद बिदिनो आबाद मावना जायो आरोना इदिनो गोरान खेथि। बिदिनो माइ आबाद माने गोरान खेथियाथ' जाहैबाय सि बिं बायदिसिनाफोरखौ गोरान खिथि गयफोर गायनायफोरखौ गोरान खेथि होनो होनो आरोना नोंथां ओमफ्राय आरो ओ गिसि खिथि होनोबाथ' बिदिनो माइ गायनायखौल'सो मिथिगोन नोंथां आङो गिसि बिदिनो बिदिनो इसोरो माने गामिनि सुबुंफोरा बेफार फालांगि खालामनानै बांसिन जायो आरोना नोंथां आरो
ओ
बिदिनो न'खर' दायो सोरबा बायदिया ओमफाय आरो नोगोर नोगोर होनोबाथ' नोंथां नोगोराव मा होनो गोबां माने बिदि फालांगि मावनानै जाया जानाय नुनो मोना आरो ना नोंथां इदिनो साख्रि बाख्रि गोनां साख्रि बाख्रि मावनाय आरो अबबा अबबा माबा फोराव खामानि माने गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव खामानि मावनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ खोनादों।
माने नोगोरफ्राव माने हान्था मेलानि थाखायबो मोजां आरोना नोंथां। माने हान्था मेला आरो बेराम आजारनि माबाया मा होनो हस्पितेलफोरनि थाखायबो सुबिदा आरोना बिरादनो माने गामि ओनसोलावथ' हस्पिटाल नुनो मोना ना नोंथां।
गामि ओनसोलाव माने हस्पिटेल होननायानो गैखायानो होनजायो आरोना। थां माने बिदिनो बेराम आजार जाबा गामि ओनसोल गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेमार आजार जाबा थाय माने गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो आरोना नोंथां उम माने नोगोराव थांनानै माबा फाहामथाय लानांगौ आरोना नोंथां।
औ
बे ओमफाय बिदिनो गारि गारि गरा खारनायफोराबो गामि ओनसोलाव खम जायो माने बिदिनो गामि ओनसोल होनोबाथ' गामि ओनसोलाव बांसिनानो नोंथां माब बा गावा-गाव गावा बे माने आदब खायदाजों बानायनाय माबाफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ खोनादों नोंथां। हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे।
हेल' मैगं-मैगं थाइगंफोरखौ माने गावनो गाव दुहुननानै जायो आरोना नोंथां टावन बिदिनो नोगोर नोगोर ओनसोलफोराव होनोबाथ' नोगोर ओनसोलफोर होनोबाथ' नोंथां नोगोर ओनसोलफोराव बिदिनो बिसोरथ' गोबां बायनासो जायोना नों नोंथां मेडिसिन होनाय बायदिसिनाफोरखौ बायनासो जायोना नोंथां।
औ
ओंखायनो माने मा नोगोर ओनसोलाव खोनानाय बायदिबाथ' नोंथां नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गोबां माने बिसोरो मिदिसिन होननाय मुलिफोरखौ जायो। दा ओंखायनो माने बेमार आजारबो जायो होननाय खोनानो मोनदों आरो ओमफाय थांलाय फैलाय हान्था मेलानि नि थाखायथ जोबोद मोजां
उम औ औ
थांलाय फैलाय हान्था मेला आरो सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानायनि सायावबो जोबोद जौगानाय आरोना नोंथां उम सोलों नोगोरारि ओनसोलफोर होनोबाथ ओमफ्राय गामि ओनसोलावथ नोंथां माबा फरायसालि फोराथ गोबां गोजान गोजान जायो अबबा जायगा खाथि अबबा अबबा बा जायगायाव आरो खाथि आरो गामि ओनसोलनिफ्रायबो थाङो नोगोराव माने मा होनो नोगोराव सोलोंथाइ लानो थाखाय थाखाय था थाहैयो गामियारि सुबुंफोरनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा। फ्राय आरो नोगोरना थ नोगोरावनो थाखाबाय नोंथां मालाय नोगोरफोर ना मालाय बेलेग बेलेग जायगायाव गोजान गोजान इदिनो गुवाहाटि बायदिसिना बिदिनो गिदिर गिदिर कलेजफोराव फरायनो थाहैयो आरो ना नोंथां नोगोरनि सुबुंफोरा बांसिनानो आरो गामिनियाथ जाहैबाय इदिनो फिसा फिसौयाव फिसा फिसौयावसो बिदिनो बांसिन हाबनाय माने सोलोंथाइ लायो आरोना नोंथां ओमफ्राय डेभेलपथ नोंथां नै गामि ओनसोलावथ बारा डेभलप जायाना नोंथां।
औ
थयानो माने नोगोर ओनसोलाव डेभलपसिन आरोना नोंथां। नोंथाङाबो इनि सायाव आंथ बारा मिथिया नोंथां ओंखायनो बे जाखिनि मोनथियो इखोनो खोन्थादों नोंथाङा एसे मोन मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा आंनोबो। माने आं मो
ओ हागोन दे। ओ हागोन हागोन मानो हाया जानो ओ स नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमाय लांबाय ओ नंगौ नोंथां होननाया सिथो ओ नोगोर ओनसोल आरो गामि ओनसोलनि गेजेराव जोबोद माने जिउ खुंनायनि बेलाव जोबोर फाराग दं ओ स गिबियावनो गामि ओनसोलनि जों गामियारि हिसाबै गा गामि ओनसोलनि ओ मा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबाय जिउ खुंयो बेखौथ जों मोजाङै मिथिखागौ जानांगौ गामियारि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा जैरै बायदि ओ आ आबाद मावनायनि जिउ खुङो बे बिसिनि बिनि गुबै जिउ खांनायनि जिउ दाहा खा खायसे खायदि बायदिनो हाजिरा आरि मावनानैबो जिउ खुङो जायफोरा हा गैया नाथाय ओ फ्राय सुबुंयानो ओ गुजि जौखोन्दो सुबुयानो बांसिनानो माने आबाद मावनानै जिउ खुङो ओ मोसौ मैसो नाथाय मोसौ मैसो आरिजों गोदो मावोमोन नाथाय आथिखालाव गोदान गोदान मुगा सौफैबाय नालाय बांसिन टेक्टर आरिफोरजों हालेवो नाथाय माने ओ बिसा जिउ खुंनाया जोबोद आलादा बिसा माने खायसेया साख्रि साख्रि गोनांफोरा थ जोबोद आलादा इसना एसे ओ जिउ खुंनाय राहायाबो जों गामियारिफोर बायदि इसेबां दुखु खस्थ इसेबां सहायनांगौ जाया आरो फारसेथिं ओ गोबां ओ साख्रि साख्रि गोनां आरो खायसे बिजनेस मेनफोरनि जिउ खुंनायफ्रा जोबोद आलादा जा जायो जोंनिफ्राय ओ
औ
ओ ओ मोजां न' बिदिनो गारि गुरा गोबां माखा गरम बोथोराबो बिसोरना जेबो ओ एसि बादि एसिय खिन्थु गारि गामियारि सुबुंफ्रा गोबां माखासे दु-दुखु खस्थ'जों सहायनांगौ जायो जाय- जायनि जाहोनाव जोङो लोमजाबा साजाबा जेरैबायदि ओ गामियारि गामियाव जेबो देहा फाहामसालि गैयिनि जाउनाव जोङो नो- नोगोर फारसे थांनो गोनां जायो ओ गारि मथर लानानै स' जों गा गामियावथ' गारि मथरनिबो गोबां एसे माबा असुबिदा जायो खिन्थु जों नोगोराव थाङोबा फारसे गोबां गारि मथरनि जेबो जेंना गैया नों गोसोबायदि गोसो जि गारि हमनो हायो ओ नों जेखौसो आरो बिनि अनगायैबो ओ बिनि अनगायैबो नोगोर एरियाइयाव जों गोबां बुस्थु मोननो हायो जोङो जों जाय बुस्थु खु माने नांगौ जि जिखुनायफोर नांगौ बेखौ गोबां बेनि अनगायैबो गोबां माखासे खम दामि आरो बेसेन गोसा बुस्थुफोर मोननाय जायो।
औ औ नोंथां
बुंनो थाङोबा जों नोगोराव गासिखौबो फ्राय मोनोआनो बुंजायो नाथाय जों मोनसे बुस्थुखौ जोङो नोगोराव मोन खस्थ' बे जाहैबाय माने ओरैनो लकेल मैगं थाइ मैगं जाय गोथां मैगं थाइगं गामियाव ओ बानायनाय जायो बेफोरखौ जों नोगोराव मोननो थाङा मानोना बैफोराव नोगोर ओनसोलफोराव जि बिबां हा हु गैयिनि जाहोनाव जों नोगोर ओनसोलाव बेफोरखौ मोननो थाङा स'
गामियारि सुबुंफ्रा गावसोरनो न'आव ओ गावसोरनो गावसोरनि आखाइ आथिंखौ माने ओ एसे बाहायनानै एसे हालेवस्रानानै न'आवनो मैगं थाइगं आरि गायनानै ओम बायदि मैयानि जेरै कपि बानलु सामब्राम बिदिनो लाइ लाफा ओ जोगोनार बाय दि मैगं गायनानै बिसोरो नोगोर फारसे लानानै थाङो जायनि जोहै नोगोरारिफ्रा नोगोरारि सुबुंफ्रा ओ लकेल मैगंखौ मोनजायो स' बेनिखायनो नोगोरारि फोराबो ओ माने फ्रायानो माने गामियारि सुबुंफोरनि सायाव सोनारनो गोनां जायो आरो बिदिनो आरो बिदिनो गोबां माखासे ए ओ जोंहा माबाफोर दङ जेनेबा फारागफोर दङ नोगोर गामियारिफोरनि गे गेजेराव बेखौथ' जों फुरा बुंनानै फोजोबनो हाया आ बुंबाय थायोबानो खोथाया माने लावबायानो थायो जोंना मानोना बे गोबां माने माने ओरैबायदि फाराग दं नाथाय आथिखालाव माने गामि एरियायवबो माने गोदान टेक्न'लजि सफैबायना गोदान टेक्न'लजि स फैनायनि जााहोनाव माने गामि एरियानि थासारियाबो एसे एसे सोलायनो हमबोदों आरो गासैयावबो सोलायनो हमाखै खायसे खना खनला गामियारि ओनसोलाव दासिमबो मानो बेबायदि जौगानाय थासारिखौ नुनो मोनाखै लामा सामानिफ्राय लानानै सुबुंफोरनि जा साननाय हनाय जौगानो जौगानायखौ नुनो मोनाखै स' बेफोरनो माने गामियारि गामियारि नोगोरारि सुबुंफोरनि फाारगा स' जोहा टाइमाबो जाबाय नोंथां आरो दोनजासिगोन नामा? औ
जायो नोंथां नोंथां आंबो एसे खामानि मावनांगौ दं नालाय दे होमबा नोंथां